हेल'
ए नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
खोनादों नोंथाङा एसे फ्रि नामा
औ दाथ' एसे फ्रि
अ नोंथाङा एसे जानाय लोंनाय जाखोबाय नामा मोनानि
जानायथ' जायाखै आं बोसोर माने लामायावहाय दासो एसे खेल गेलेना फैदों। बिनि थाखाय माने लाथयाखै आरो
माने गामियाव खेल गेलेदोंमोन आरो
औ औ आयो फुथ ओ ना भलिबल होनायखौ खेलखौ गेलेनोमोन आरो
औ औ औ। दा नोंथाङाथ' आंबो नै ओरैनो दङ। दा ओ जाथयाखैनो बिथां आंबो एसे समनि लामायाव ओंखारबोदों ओरैनो ओ बिथांना माबा मोनसे सावरायनो होननानैसो आं माने कल खालामदोंमोन माने
अ आंजों सावरायनो होननानै माने बिथाङा कल खालायनो आरो
औ औ औ दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोनबालाय टाइमखौहाय।
औ औ दसे समबो होनो हागोन आं
उम ओ द ओ होमबालाय नोंथांनाव आं एसे बाथ्रा सोंसै खोमादां दा नोंथां
औ सोंजागोन दे
औ। नोंथां माने इदिनो आंनि सोंलुया जेनेबा गोदो गोदायनि एसे नोंथाङा सल'बाथाबा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा गोदो गोदायनि। नि आबौ आबैमोना बुंलाङोमोन जेनेबा सल बाथ्राखो ओ बाथ्राफोर दा जों बेफोरखौ माने खोनानो थांला दा नोंथाङा बिनि नि बागै माने एसे सल बाथाफोरखौ रोङोबा एसे मिथियोबा माने खोनादोंबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव माने आं माने एसे खोनासंनो लुुबैदों माने एसे रोंनो लुबैदों।
आदसा औ बिथां आं नोंनि सिगाङाव माने आं हानायखिनु आं। जि फोरमायगोन आङो माने हानायखिनिखौ फोरमायनोसै आरो बिथांनि सिगाङाव
औ औ
आंथ मा फोरमायनो जिखुनु जाया आं माने आंनि गोसोयाव मा फैदों बिखौ फोरमायनोसै आरो बे थां नि सिगांआव
औ
जा आंनि खोथायानो जा माने आंनि बे सल बाथायानो जाहैबाय माने
सानसे समाव आरोना
औ
माने सा सानै बिदा आरो बिनानाव दं।
औ
माने बिसिनि बा बिसिनि थिरखौहाय माने हमना ला बिस बिदानि सिङावहाय
औ
माने बि ओ बिदायाबो फैदों ओ बिनानावाबो माने ओ मोनसे फ्रियाव फैदों आरोना
औ
ओमफाय एसोरनि सिगाङाव मा जिखुनु माबा मोनसे माने ओ बिदानि सिङाव बिदानियावहाय
औ
ना ओ मावजि मारबल दा गेलेग्रा दं।
औ औ
ओमफाय बिनानावहाय चक्लेट बा जाग्रा मुवा दं। ओमफाय जेनेबा ओ बिसोर सानैनि गेजेराव ओमफाय सानसेखायि सानसेयावहाय इसोर सानैजों माने फिल्डआव फैबाय बा गेलेनो फैदों
औ
बेयाव हाय माने सानैजों माने ओ मोनसे। समावहाय रालायनो होननानै माने सानैजों रायलायलायबाय
औ औ औ
ओमफाय रायलायलायनायावहाय बिदा नावथ माने गेलेग्रा मारबल दं।
औ
ओमफाय बिनानावया जाग्रा मुवा चक्लेट बायबा माबा मोनसे बुस्तु दं।
औ औ
ओमफाय बेयाव सानै जों माने। बिदायाहाय
औ
ओ माने सोंबाय आरोना बिनिनानाव नाव।
औ
ओमफाय बिनानावनो नोंनाव मा दं होननानै सोंबाय ओमफाय बिनानावहाय होनबाय आंनाव जाग्रा मुवा सक्लेट दं होनबाय ओमफाय दाना बिनावनाव सोंफिनबाय दे आदा नआव मा दं
अ औ
ओमफाय बिदाङा बुंबाय आंनाव गेलेग्रा मुवा दं मारबल दं गेलेग्रा सुथं
औ औ
दाना बिदा बुंबाय दे होमबालाय नोंनाव मा दं ओमफ्राय आंनाव मा दं सानैजों सोलायलायनोसै होननानै बुंबाय
औ
ओमफ्राय बेयाव सोलायनायनि उनाव बिदि आरोै सोलायनायनि उनावहाय बिनानाव। बो जागोन दे होननानै आदा बुंबाय
औ
ओमफाय बेयाव हाय। बिदिहाय गावनि थानाय थानाय बुस्थुखौ माने मार्बल होन गेलेग्रा होन बेखौ माने सोलायनि सोलायनि सिगावहाय
औ
बेवहाय मोननैसो माने मोजां मोजांखौ दोनखोमाबाय।
औ औ
ओमफाय दाना बिनानावया दोनाखै बिनानावा जि बुंदों बिदाया बेखौनो मानिना लादों नालाय दे नोंनाव मा दं बेखौ सोलायलायनो होननायखाय बिनानावनाव माने
सिन्था सादाय सोलायनो होनना बुंबाय ओमफाय बिदिहाय बायदि आंबो सोलायनोसै दों नालाय ओमफाय बिनागाजों गावना बिनानावजों बिसेबां दं स सक्लेट बा जाग्रा मुवा दं बेखौ सोलायबाय माने बिदानो हरबाय ओमफ्राय बिदाया गावनि जि दङ
औ
ओमफाय जि दं ओमाय मोजां मोजां बुस्थुखौहाय इयो बासि बासि गावनावनो दोन
औ
ओमफाय औ बिदिहाय एसे मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ दोनबाय ओमफ्राय जि दं बेखौ सोलायलायनोसै आरो।
ओमफ्रायहाय सानैजोंबो सैलाय लायबाय। माने दाना बिनानावथ मोजाङै सोलाबाय दा बिदायाहाय गावनाव जि दं ए मोजां बुस्थुखौ गारनानै दोनबाय एबा दोनखुमाबाय। बेवहाय सानै सोलोखांनाय सोलोखांबायबो
औ
ओमफाय दाना ओंखाम माने न'आव थांनानै बा एबा दसे रेस्ट लानानै
औ
एसे सानैजों माने न'आव थांबाय आरोना ओमफाय दाना बिदिहाय मा सानबाय उन्दैनिसिम आं। बे बिनानावा हाय आंनि सिगाङाव हाय एसे गावनि एसे मोजां मोजां बुस्थु मोनबा जाग्रा मुवाखौ एसे दुखुमादों नामा सोरों
औ।
दुं फादोंमोन ना?
गाव जि बिनानावनो हरनांगौ होनांखौ दोननो दोनखुमाबबाय एबा माने मोजां मोजांखौनो दोनबाय।
औ औ।
ओमफाहाय दा बिदयाव सि माने उन्दुनायासै दा बिनानावा माने सि बै फिथि बिखाया हाय आंखौ जेरै आं थगायदों बेफोरनो थगायदो सानदों होननानै निखाव निखाव हराव हदसे उन्दु उन्दुनो हायासै माने।
औ।
जाय माने थगायो बाय एसे एनै भुल मावो दै बिथां ओफाय इयो माने। माने सान्थि गैया मायो हरावबो उन्दुनो हाया माने टेनसन जाबाय थायो। जे गाव गाव जेरै भुल मावदों बिदिनो माने एसे खोथाफोरखौ लाखुमादों इदिबायदि साननानै माने गावनो गाव बुंबांदों नालाय बै साननि माने सानै सानै नो माने माने थेनसन जाबाय थायो इदि माने।
हेल'।
औ नोंथां ना एसे नेथक प्रब्लेमखोमदां नोंथां ओ नोंथाङा माब माब बुंदोंबा बुंफिननो हागोन दे नोंथां।
अ अ माने जाय मानसिया इसे माने खोनदायाव खोलु गुबुं भुमाव ओ खोथाफोरखौ लाखोमायो इथिं‌ मानसिया माने मोज मोजाङै थानो हाया बा उन्दुनो हाया बा माने गावनो गाव टेनसन जाफिनबाय थायो। बिदि आरो। जाय मोनसिया मोजाङै मावदों इयो आरामै थागोन। आरो नों उन्दुगोन होनबा टेनसन गैया माने बेनाव साननाय गैया जाय मानसिया बुलमावदों इनो सान दिखां एथाबो माने बे जाय मानसिया जाय मानसिजों जादों बेबायदि माने आं नुजोंबो जादों नोबा माने आं खालि नांबा बियो बे मानसिया बाहाय खालायफिननायखौ मा होनो माने सानसे बा साननै आरो
औ औ
आ नेबावनायानो एसे
औ दा नोंथाङा औ दा खोनादों नोंथाङा बुहुत माने गोदो गोदायनिखौ ओ आंनो एसे फोरमायना होदों खोनायाबाबो मिथियाबाबो जेनेबा बा नोंथाङा एसे गावनि रोंगौथि बा गोदो गोदायनि मिथिनायखौ एसेबाबो नोंथाङा आंनो फोरमाय फोरायना होदो आं बुहुत मोजां मोनदो आं माने इदि सल' बाथाखौनो खोनाफेराखैमोन मान नायाव बुहुद गोबावनि उनाव दिनैसो आं खोनानो मोनो ओंखायनो ए नोंथांनाव बिनि थाखायनो आं ओ नोंथांनाव माने कल खालामनाय जादों माने गोदो गोदायनि खोथा बा सावरायनो एसे ए सल बाथा आं इदिख खोनागोन नामा होननानैसो आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो जों जोङो मा ने आं बुहुत गोबाव खोनासंनो मोनाखै दानि जुगावथ' माने गामि एरि गिया गामिबाबो माने जों ओ बोराय बुरै थाबो माने बुहुद खमसै सल'बाथा रायलायनायफोरा आरो इसोर खिथाला गोदो गोदाय जों नो नुनो मोनदों जे नेबा बोराय बुरैया बोराय बुरफोरजों जों ज' जिरायबा इसोर जोंनो बुहुद सल' बा बाथा खिथायोमोन बेलेग बेलेग रोखोमनि सल' बाथा आरो जों माने दानि समाव जों बोर बुरै जों जेरबो माने इसोरबो मिथिला गोदो गोदायनि सल' बाथाखौ खो बावजोब्बाय ओं ओंखायनो जोंनो बुंनो बुंनो बा बुंनो रोंला ओंखायनो जों बि बिदि सल बाथाखौ जोङो रोंनानै थायोबा बुहुत मोजां जों बिदिनो मा मोनसे अबावबा फ्र अ आमफोरबो जाबाबो जों खन आइ आवरायनो हायो गोदो गोदायनि सल बाथाफोरखौ लानानै जों बे जों माने बुहुत मोजां जायो आरो जों बेफोरखौ माने रोंनानै थायोबा जोंनि थाखायनो बुहुत मोजां आरो नोंथांजों सावरायनानै बुहुद गोजोननाय थादों नोंथाङा गावनि बाथ्राफोरखौ आंनो फोरमायना होनायनिफ्राय आंबो आं नोंथांनिसिम माने बुहुद बुहुद साबायखर होयो नोंथाङा आंना एसे दा खामा बाय दंखोमा ओं नोंथां आं नोंथांजों एसेवनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां
औ दे आंबो नोंजों रायलायनानै एसे गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथां दे
ओ दे